ओ अबे बहाय दं औ खोनादों अबेहाय दं
न' खाथियाव दंलै नों
जिरायदों
मा
जिरायदों नामा होनदां
औ
एयार प्लेना दिस्थाबब्रा
गाबखायोलै बिदिनो जोंथिंबा गाबदों नै ओरै बेफोर गोजान गोजान खोनाथारो माथो थांलाबायाखै
थांदों मेथाइ जाहैलाबायदों
अबे मोनसेयाव थाङा दखानालाय
जिंसिखि
मा मेथाइ मोनजाबोखो
फखरि
आदचा थामै दंलैनै नोगोरनो
सोर सोर थाङा
हा
सोर सोर थाङा होनदां
हारसिं
जेरावबो बेरायहैथाराखै
ओहो गैया
बेनो दा बरथमान मा खालामगासिनो दं
ओइ जेबो गैया ओरैनोसो दं
नोंना ओरैनो साबेसे जाखो थाखाय साबेसे जाखो नोंना ओरैनो माबाया बे लायरायनाया साबेसे कमप्लिट जाखो
गैया अनलि सानैल' खालि सानै
उम
आं रायलायाखैलै मा लोगो फ्रानो मिलायलायाना
सोरनाबा सोरनाबा मालाय हाबजोबबायनो
हाबथोंसै आंनो नांला आं जाला
लारायबाय थानांगौनो
आं दानसैसो गाबोन समफोरनो एफसखौनो
दाननाङाब्रा दाननानो मानो नांगौ
मानोथो नांगौ रायलाया बुङानो
लायरायनांगौब्रा हरनांगौ
थोदस नाङालै आंनो जाया आं बेनिफ्राय फैसा आं नांगौबा माबा गेलेगोन आंहा
मा गेलेगोन
दस्रा गेलेगोन आं
फाग्ला जाया कमप्लिट खालामनोनो लोगोफोरखौनो मिलायनायखौनो लोगोफोरनो जाया रावबो खल हरनोबो नेट नाङा
नेट गोनां जायगायाव थादों। उदां जायगायाव थादो लारायदो।
उम हम जायानो।
आं एसे टेनसन लादों सोलाबा
टाइम आनो मिलाया
जाया नोंसिनि
नेट नाङैखो बाबायलां नङाबा नेट नांबालाय खालामसिगौमोन आङो बयनावबो।
हरला बायनांगौब्रा बयनावबो दालाय मेसेज हरलायलायदोंना वाटसापआवथ'।
नाङालै आंनो।
आरो खालि अनलि माबाल'सो मा होनो जि मिनिटल'सो लायराय नांगौना जि मिनिटनि एसे बारा
बिनोथ' बेयावनो नेट नाङाबा माजोंबा रायलायन नों बेखारनो सान्दुं गोसायाव सोरबा थाफैगोनलै बे जायगायाव।
सानदुं गोसा दा बायदियाव रायलायजायोब्रा एसे दहाय बादियाव सारिथा सोआव
आहा सारिथासोआव सोलाबाना हनै
खैथायाव जोबो टिउस'नालाय?
टाइमानो जाया।
खैथायाव जोबो?
मा?
खैथायाव जोबो होनदां?
साराय फासथायावन जोबो।
बेखारसो।
साबैसे लादों ओरैनो टिउस'नालाय?
थालासो आं माबायनि नैबे मास जोबबा आं दस्रायावसो थामफिनसै
न'आव थाला आं‌ दस्रायाव थांसै।
टिउसन लानायालाय?
बेखौ मासखौ फोजोबसैब्रा आङो मोनसेखौ दा मा मास मोनलनाय जुन जुनखौ फोजोबनानै जुलाइआव थाला आं।
आरो साबैसे लादों टिउसन खौलाय?
आनै ल'सो आं लायाखै बानानै नङाबालाय मेला लानो होनदोंमोन दाब्रिफोरनिबो।
लानांगौलै। इजोंबो इंखाम जायो।
उम
लादावनांगौ लाबासो मानसि फैदावो ज' ज' ज'नो आराम।
आं लायालै बायो।
नोबो मोजां जायोना थेस आराम बुरजा फैबा।
बे मास जोबाथाय थाला आं न'आव बेखारसो
जोहा सानबाबो जाया न'आव थानो आराम थानो सानबाय थानो हाया न'आव बेखारसो सामफ्रामबो दावराव दावसि
हाजिराफोर मोनखायनो
सानबैसे मावनो नोंलाय साननै सानथामल'सो मोनगोन मोजांनो
गोजानाव मावहैबाबो गोजाननि हाजो जोखौ मोजां नुहुरोब्रा
गोजानद्रायाव थाङाब्रा ओरै क'क्राझारावनो मावगोन आंहा आगोलनि बायदियाव दिपुफ्राव नङाबा माबायाव गुवाहाटीआव
टाइलस कम्पानिया नोंसोर आगोलाव मावनायालाय माबायदिमोन टाइलस कम्पानियालाय?
मोजां ब्रा
आ दोलालायथारो आखाइफ्रा
हा आखाइआ जिजोबो ब्रा दांनाया बे सिमिद दांनाया
अरलाबलायो नामा होनदों
दह'जोबो गासिबो
मा बेल' मावनाङा नों अन्थाइ थिखोनांगौ लगायनां गौ फाग्ला
मानसि नाङालै दा गैया
बयबो दाना ना मावो
मा
माने मावला नामा दाना होनदां ना मावो?
खोनायाखैलां
बयबो मावो नामा होनदोंलां नोगोरनि मानसिफ्रा
गैया खोनायालै
अबाय अबायथो मावनो सानदों
बेनि खामायाव जेनेबा अबावथो मावनो सानदों होनदां
अबावहाय मोनो मावगोनब्रा
हा
मा
आंसो थांबायदां होनदां दिनै जुननि
दिनै बेसबां थांखो थारिगा सरल' थांबाय
दिन थांबाय दिनै सिद' दिन दंबावो उम
मोनानि ओंख्रिफ्रा मा मा संखो
मिथिया
आरो बेदर लाबाखै आरो होमबा दिनै दखान थांनाया
मा
बेदर
गैया दिनै बायाखै आं
सामफ्रामबो जाजाया फाग्ला किकनिक दडेमेज जायो
सानफ्रामबो जाबा किकनिक डेमेज जायो
बुआलै
बोरै
उ
सोरखौबा सोरखौबा जानायफोरखौ बुदला जोबनाय खोनायो होनदोलां सोरखौबा सोरखौबा माबाखौ नायनांगौहोनदोंमोनलै जोंहा फैसाया हाबनोसै नो
मा रायलायाखै नामा
रायलायदों फैसाया हाबसैनो बे माबाना थासुमलिना
खोनायालै
फैसाया हाबसिनो होनदां बे थासोमलिना
सोना
जोंनाब्रा बे गायनाया एसे फोसाबहैनांगौदोंमोन हाबसिगोनदां सानथाम सानब्रैजों
माला
सानथाम सानब्रैसो थाना हाबसिगोन खोमा।
हाबगोन माथोजाखो ओमफाय
इसे फोसाब नांगौ होनदोंमोनलै।
फोसाबनो फोसाबबाबो माबायाब्ला बोरमा बोरमानो थालखौनो लाया।
साहानाथ' खनबसे मोसौ हाबो बोरमा हाबोथाय लाब गैया।
नै थाङो नै दसेनो फैफिनो बोरमाफ्राबो
नैबे खाथिनाबो जाया।
मा?
मा रायलहां रायलायाहां ब्रा?
दोनथ'नोसै होनदां।
दे।